खुलुमबाय
औ नोंथाङा आंनि गारांखौ रोखायै खोनायादों ना?
औ नंगौ नोंथां खोनादों
अ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिग्रोनाय थाबाय नोंथांनिसिम
नंगौ नोंथांनिसिमबो जासिनाय थाबाय।
दा ओ नोंथाङा मा आयदानि सायाव सावरायनो होनना सानो नोंथां
नोंगौ नोंथां थारैनो बर' हारिनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनो हागोन नोंथां
अ हागोन नोंथां हागोन दा अब्ला नोंथाङा बर नि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो बर' हारिनि औ बिदिनो जोंनिया जानाय जानायाथ' गोबां दङ बेनि मादाव जोंनि जायगायाव गोबाङै जोङो जानाय नुयोब्ला जोङो गोबाङैनो दाथ' बै मैथाफोरखौ जोङो गोबां जानाय नुनो मोनो
औ
खोथा बुङोब्ला बेयो रोखोमसे गोखै आरो बेखौ जोङो जेनेबा बारि न'निनो बारिफोराव जोङो फोनानै न'आवनो ओहो न'आवनो दिहुननो मानि ओ फोनानै जों जायो खौ नुनो मोनो आरो बेवहाय बेनि बिलाइखौ जायो जोङो आरो बेवहाय बियो जोंनिया गोजा आरो गोथां मोननै रोखोमनि थायो बे गो बेखौ जोङो नाफोरजों जों गोबाङै जानायखौ नुनो मोनो आरो औ नंगौ नोंथां आरो जोंनि जायगायाव जोङो थाइगिर मिथिगौ ना नोंथाङा थाइगिर
औ मिथिगौ नोंथां
थाइगिरखौबो जों बेबोथ' गोखै नालाय बेखौबो जोंनि जायगाया
बियो लुद्रुद्रुआमोन ना
औ नंगौ नोंथां थारैनो औ बेखौ जोङो गोबाङैनो जेनेबा नाफोरजोंनो ना गेदोरफोरजों जाबाथाय जोबोद गोथाव जायो बेयो बेजों जानायखौ जोंनियाव नुनो मोनो आरो बे थाइगिरखौ बे खौ जोङो ओ मैथा हा मानो मैथाजोंबो मैथायाथ' गोखैखा बे आरो मा जानाय नुनो मोनो मा होनो बेखौ जोंनिया अनला अनलायावबो होद्लानानै होनानै जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरो थाइगिरखौ औ नोंथां औ आरो बे अनला बुंबाय बे अनलायाथ' जोंनि बर' गामिफोराव न'खर न'खर गासैनियावबो जोङो माने गासैबो जायो आरो नोंथां बेखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो मादि मोनो होनना बुङो अब्ला बेयाव बेयो माने माइरंनिफ्रायनो मोननाय जायो आरो जोङो माइरंखौनो माने देनानै गुन्दै खालामना लाग्रोनाय जायो आरो लाखांनायनि उनाव जोङो बे ग्लब ग्लब गोदौनाय जोंनिया दैयाव जोङो बेखौ आखाइजोंनो बाहाय बाहाय जोङो होनायखौ नुनो मोनो आरो गारनानै होनायखौ नुनो मोनो आरो बेनि उनाव बेखौ जोङो एरना होबाय थानांगौ नङाब्ला माने बियो गथाखायो नालाय नोंथां गथा खानानै सिं फोराव जोंनिया खाला खामलांनो हानाय आरो बेनिखायनो जों बेखौ एरना होबाय थायो आरो बेजोंथ जोङो गोबाङै जोंनि जायगायाव जि मोनो जोङो बेदर बै जों जानायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो बेखौ जोङो यै न'आवनो फि फिना दोननाय जोंनिया ओ दाउ दङ'ना बे दाउजों जाबाथाय आरो साफ साबसिन जोंनिया गोथाव जायो आरोमा आरो जोंनिया थ' बे बर' न'खरफोराव जोंनिया इन्दि दा बे इन्दि एम्फौखौबो जोङो फिसिनाय नुसोयो आरो बे इन्दि फिथाइजोंबो जोङो माने ओ इन्दि बेजोंबो जोङो जानायखौ- एम्फौ जों गोबां जानायखौ नुनो मोनो एम्फौखौ जों गिबियावनो एसे एवफ्रानना लायो जे- जेनेबा थावजों आरो एवस्रांखांनायनि उनाव- जोङो बेयावहाय गारलाना होनायखौ नुनो मोनो आरो। बिदिनो बायदि रोखोम जोंनि जायगायाव जायो। ओ सबायखौबो जोङो गोबां जायो। सबाइखौ बुंनो थाङोब्ला जोंनि जायगायाव जों- आंङो न'फोरावनो बिदिनो- दुब्लिफोराव दुब्लि बा जोङो एसे बोरि हा जायगाफोराव दुब्लियाव जोंओ। बोरै थायो नालाय एबा औ बैफोर गोजौ -गोजौ जायगाफोराव जों एसे जेनेबा फोनानै दोनो आरो बैनि फ्रायनो जों माने बे सबाय खौबो जोङो न'खरावनो ऊथ्रुदनानै जों माने जानायखौ नुनो मोनो मोनो आरो खाइफ फाखौ जों बायनानै जानायखौ नुनो मोनो नोंथाङा औ नोंथां। आरो बेनि अनगायैबो जोंनियाव जानाय बुङोब्ला गोबाङै जोङो बै साम'फोरखौबो गोबां जानाय नुनो मोनो नोंथां। साम' बुङोब्लाथ' बेखौ जोङो सोबनानै जानांगौ जायो। बेनिखायनो सामुनि जोंनिया बे खिबुखौ जों गारनाय जायो आरो जोंनिया बे औ बेयावहाय मोनसे जोंनिया फिथोब रखम थायोमोनसे बेखौ जोङो गारनांगौ जायो आरो'। होमबानियासो माने जोङो अ दा बेखौ माने सोबनानै जानो हायो आरो नोंथां। बेफोर जाबाय जोंनिया दुब्लिनिफ्राय मोननाय बेफोरो मोनसे मैगं औ नोंथां औ नोंथाङा होनबा फोरमायनो हागोन नामा नों -थांनि ओनसोलाव जेनेबा नोंथांनि ओनसोलाव मा -मा दोरोङारि जानायफोरखौ नोंथाङा सानफ्रोमबो नुनो थाङो नोंथां?
दा जोङो सानफ्रोमबो जोंनि न' जोंनि गामिफोराव जानायखौ नुयो होनोब्ला जों गुबैयै बर'नि गुबै ओंख्रि जेरै अनलाजों दाउ बेफोरखौ जों नुुबाय थायो आरो नोंथाङा बुंनाय बायदि सम सबायजों साम' बायदिफोरखौ जों नुबाय थायो आरो जोंना मालाबाफोर आलासि फोर फैयोब्लाबो जोंनिया नैबे अनला जों दाउ ओंख्रिफोरखौ संना होनायखौ जोङो जोबोद सरासनस्रायै नुनो मोनो आरो।
नंगौ नोंथां थारैनो।
एगारनो हायै आलासिफोर फैयोब्ला मालाबाफोर अब्लानिया माइरं गुनखौ अन गुन्दै देग्लिना लानानै न'आवनो फिसिनाय दाउखौ बुथारनानै बेनिफ्राय बेनिफ्राय आरो दाउ बेनिफ्राय आरो आलु बायदि होनानै मस्ला- मस्लि बायदि बेबायदि होनानै अनलाजों आरो थालिरनिफ्राय मोननाय खारदै बेखौबो होनानै अनला खारै संनाय जायो आरो।
नंगौ नोंथां थारैनो।
औ बेनिफ्राय जोंनिया नुबावोब्ला सबायाइजों साम' हब'जों गोबां जानाय नुनो मोनो। दा साम' ओंख्रिखौ जोङो सबायजोंल' जाया जोङो बायदि- बायदि -दि मैगंफोरजोंबो जों जाबावनाय नु नुयो जेरै जोङो जारिफोरजोंबो जानाय नुयो साम'खौ।
औ नंगौ नोंथां।
बेनिफ्राय जोङो आरोबाव जोङो जुदि जाबावनाय नुयो होनोब्ला जोङो जिंखा बायदि बायदि मैगंफोरखौबो जों गोबां जायो जिंखाजों जोङो नाबो जा जायो बेनिफ्राय ओ जोंनिया जों जोगोनारफोरबो जायो जोगोनारफोरजों जोङो आलद आलु होबाय मथर होबाय आरो जों मालाबाफोर सयाबिनबो होबाय बेनिफ्राय जाबाय सयाबिनाथ' जोंनि बर'नि गुबै नोङामोन जानो हागौ अब्लाबो जोङो बाजारनिफ्राय लाबोनानै जों दानि दिनाव गोबां जानाय नुनो मोनो । बेनिफ्राय
नोंथांनि ओनसोलाव नारजि जायोना? नारजि जायोब्ला मा रोखोमै मोनो आरो माबायसा जायो नोंथाङा फोरमायनो हो।
औ जायो नोंथां थारैनो जोंनि जायगायाव नारजि दा नारजिखौ थ' नारजिया माने मोननै रोखोमनि दङ होननानै आं खोनादों आरो । माने फाथोनिफ्राय मोनो नालाय फाथोआ मोननै रोखोमनि दं होननाय खोनादों मोनसे गोखा मोनसेया गोदै होननाय दा खायफा खायफाया गोखाथारखौ जानो हायैया गोदै नारजिखौ जायो होननानैबो खोनादों आं माने सिगाङाव मिथियामोन आं एसे बावैसो खोनादों आरो मिथिदों आङो बे दा जोङो फोनाय फाथोखौ । आबादथिलिनिफ्राय लाबोनानै जोङो बिलाइफोरखौ फोराननानै दोननाय जायो आरो बेनिफ्राय जुदि रानोब्ला बेखौ जोङो ओ उनाव गोबाव समहालागै जानो हायो । दा नारजिखौ जोङो ओरैनोबो जेबो बेदर होआलासिनो ओ जोङो निरामिस जानो हायो दा जेरै आलु बायदि । बायदिफोर होनानैनो जों जानो हायो ।
नोंगौ नोंथां थारैनो ।
बियो जोंनि बर' रायजोनि मोनसे गोसोम गाबनि मोनसे आलादा रोखोमनि ओंख्रि जाहैयो आरो दा बेनिफ्राय जोंनिया ओ बेदर अमाजों जा नारजिजों अमा जानाय जोंनिया मोनसे जोबोद ओ माबा दङ जोंनिया बर' रायजो बर' समाजाव बेयो मोनसे जोंनि हारिमुवारि जाग्रा जाहैयो नारजिजों अमा औ बेनिफ्राय जोङो फाथो बिलाइखौ जोङो आरो ओरैनोबो जायो जों गोबां नुनो मोनो ओरैनो जानाय । जोङो ओरैनो जुदि न'वाव फैयोब्ला ओरैनो खाननानै बिजौ गोरलै गोरलै गोरलै बिलाइखौ जोङो एवनानै जानाय नुनो मोनो । दा बे खिनियानो आरो नार्जिजों अमाया जोंनि नागारहायै मोनसे
औ नोंथां नारजिया होमबा गोखा जायो नोमा नोंथां ।
औ नोंथां थारैनो नारजिया जोबोर गोखा आरो गोखा नि अनगायैबो माने गोदै नारजिबो दं होननाय खोनादों आं । माने जाय बारा गोखा जाया नोंथाङाबो बे बाथ्राखौ मिथिगौमोन ना?
आं बेखौ जोंनि जायगायाव ओ बिदि खोनानो मोनाखै नोंथां । सोरबाफोर मिथियोबाबो दासिम मिथिनो मोनथ'वाखै आरो नोंथां ।
औ नोंथां आंबो मोनथियामोन आं माने जोंनि बर' बिदा फंबाइमोनखौनो बुंनाय खोनादों आरो एसे बावैसोआव ।
औ थानोबो हानाय बिदिब्ला नोंथां ।
औ औ दा बेनिफ्राय जोंनिया गोबां ओंख्रि दंबावो जेरै नों थाङा बुंनाय बायदि लाथा एम्फौनि ओंख्रि दा जोंनिना लाथा एम्फौखौ सिंग्रि मिखिजों जानाय मोनसे हुदा दङ। जाय सिंग्रि मि खिखौ माने लाथा एम्फौजो सङोब्ला माने सिंग्रि मैखिया मैथा बायदि थावो आरो मैथा बायदि मोनजायो सिंगि मैखिखौ अब्लाबो औ मै था स्रायबो आंथ' मोजांसिनसो मोनो दा लाथा एम्फौखौ सिंग्रि मैखिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन मैगंफोरजोंबो जाबावो जों उनफोराव सावरायलायनो हासिगोन नङा होमबा नोंथां? दा जोङो बुंबाय थायोब्ला बर'नियाथ' गोबां ओंख्रि दङ बुंबाबो दा जोबनायानो नङा
नंगौ नोंथां थारैनो
दा नोंथां जोंना समाबो जाहैबाय जोङो उनाव लोगो मोनलायसिगोन नामा नोंथां
औ नंगौ नोंथां बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथां।
बे गोजोननाय थाबाय
औ गोजोन्थों।